हेलौ औ नोंथाङा औ नोंथाङा फ्रि दं नामा
औ फ्रि नोंथां
अ नोंथांजों आङो मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन दे
ओ सावरायनो हागोन ना?
औ औ
औ नोंथाङाथ बेफार फालांगि मावोनो होनजायो ने?
औ एसे मावो
औ औ नोंथाङा ओरैनो मा मा बेफार मावो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
आंथ बिदि थबां बेफार मावा खिन्थु बेफार फालांगिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन
औ देलाय फोरमायलाय बेखौनो एसे
जेनेबा जोंनि बेफर फालांगि होनोबा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय ओमफ्राय बिदिनो ओम बोरमा फिसिनाय ओमफ्राय मोसौ फिसिनाय ओ ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो गय बागानफोर बायनाय ओम ओमफाय नारेंफोर बायनाय बेफोरखौनो होना होमबा
औ नोंथां औ
औ औ ओमफ्राय जोंहा दाउ फिसिनाय होनोबा जोंहा दाउखौ फिसिनानै गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ
औ औ माने जोंहा बे दाउआ मानै दाउ जेनेबा दोनोबा दाउजो आरो दाउला दोनोबानो माने गोबां दाउफोर जालाङो आरो
औ नोंथां औ
बिदिनो जों बेखौ बारायहो बारायहोनो माने मोनसे फार्म बानायनानै दोननो हायो आरो औ ओमफ्राय बे दाउफोरखौ जोङो माने नखर संसार खुंनायाव माने गोबां मुलाम्फा दाव फिसा जाहोनो हायो ओमफ्राय जोङो आरो दाउदैखौबो जा-जानो हायो दाउदैखौ जाबा जोंहा माने देहाया एसे प्रटिन मोनो नालाय औ ओमफ्राय बिदिनो दाउ बेदरखौबो जों जानो हायो
औ
बिदिनो जोङो दाउफोरखौ फाननानै माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ औ ओमफ्राय बोरमा फिसिनाय होनोबा जोंहा बोरमाखौबो फाननानै गोबां मुलाम्फा जायो माने जोंहा बोरमानो माथत्र माने गांसेल जाहोनांगौ आरो
औ
उ गां-गाव हारसिं माने हगारनाबो दोननो हायो बेखौ ओमफ्राय खानानैबो दोननो हायो मालाय हारसिंनो जायो एथबां एथ खस्थ गैया माने बेफोरो दाउ फिसिनाय ओमफ्राय बोरमा फिसिनायफोरा बांद्राय खस्थ गैया आरो माने बोआ बोरमा फिसिबाथ गोबां लाब जायो मासेयावनो माने खासि खालामनायबाथ आत हाजार नय हाजार गाहाम मोनो आरो
औ औ
औ होमबा होनबाथ माने बिदिनो बिसथासो बोरमा फिसिनानै फाननो हाबानोथ गोबां जाहा फैसा फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय बेफोरनो गोबां हेफाजाब होबाय आरो ओमफ्राय ओरै अमा फिसिनाय होनबाथ जोंहा अमाया बिराद माने माबाथार ओ ट्रेडिसनेलथार माने आंगो नागार हायिथार आरो बरनि होनोबा
औ नोंथां औ
माने जोंहा अमाया औ देनाय बुंनाय
औ जोंहाथ ओ दानि जुगाव थ जोंहा नारेंबो हालदैबो गायो आरो जोंहाथ बेफोरावबो बांसिनानो बेफार खामानि मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
नारेंखौथ जोङो ओ बिदिनो फन पनसास बस्था थ्रिस बस्था बिस बस्था दस बस्था खानो हाबाथ जोङो गोबां फैसा मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ जोङो बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावनानै जोङो नखर सालायलांनो हायो आरो नोंथां
औ औ औ
ओ नारें बसथासे जों हमनानै ला ओ दुइ हाजार थिन हा हाजारनो बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरो दामा नोंथां औ मालाबा, माला मालाबा समाव आदस' जागोन मालाबा समाव दुइस' जागोन मालाबा समाव हाजारसो जागोन, हमदांनो हाया आरो मा मालानि समाव मा जायो बेफोरबायदि दामनि, बेसेनखौ नोंथां,
औ औ
ओरैनो नोंथाङा ओ नोंथाङा ओ हालदैफोर गाय गायफेरबाय नामा?
हालदैखौ गायो गानो ओं
औ हालदैनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हालदै एसे हागोन ओं, जेनेबा नों हालदै गायनोबा जाहाथ' जोलै नांगौ नङा होमबा हालदैनि जोलै,
औ औ नोंथां औ
औ माने बेखौ जोङो बोसोरसे आगोलावनो दोनखानाय जायो आरो जोलैखौ, ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो हालदै बांद्राय गिसि जायगायावबो गाया बांद्राय गोरान जायगायावबो गाया आरो ओमफ्राय बिदिनो हालदैखौ जोङो ओ हालोवनानै मोसौजों हालोवनानै नङाबा ट्रेक्टराव हालेवनानै बेयाव माने हालोवखांबाथाय एसे नांगोलजों बेखौ जों माने लाइन बोनाय जायो आरो
औ नोंथां
ओमफाय लाइन बोनानै बेखौ जोङो मोनसे मोनसे मोनसे होनानै गायलांनाय जायो आरो ओमफ्राय एखौ ओ बे उम नांगोलजों बोनाय सिनाखौ होांबाथाय जों बिखौ आइथिंजों फबनाय जायो। ओमफ्राय बेनि सायाव जिगाबफोर खोबनाय जायो आरो मानो जिगाब, खोबो होमबा माने बांद्राय हाग्रा रज'नायनि थाखाय खोबो माने जोंहा हाग्राया बांद्राय रज'नो हाया बे जिगाबखो खोबोबा बिनि उनावहाय जोङो ओमफ्राय, हाग्राफोर एसे एनै रुजोबा बेखौ फुुना होनाय जायो ओमफाय बिदिनो हालदै, मोजां जानायनि बेदर थांनायनि एसे मुलिबो सारना होननाय जायो आरो
औ नोंथां औ
बिदिनो हाल्दैया माबाबाथाय हालदै बिलाइया एसे रानबाथाय जों बेखौ माने मिन्थिबाय बे हाल्दैया जावजासिगोन होननानै ओमफाय बिदिनो हालदैखौ जावनानै फाननाय जायो आरो
औ औ
उम आङो माने अमा फिसिनायनि बागै होनदों नोंथां एसे बुंफिनसै आं ओं ओं माने जोंहा अमा होमबाथ' बिराद माबाथार नालाय नागारनो हायि थार बर'फोरनिबा आरो माने जोंहा, अमाया गोबां फिसा होयो आरो बे अमा फिसायाबो गोबां दाम आरो बिमायाबो, थ' दाम खाथार, बिदिनो जोंहा अमायाथ' इजि प्रसेसथार ओ बेफोरो थास' आरिखौनो जायो ओमफ्राय अफ्रिबो जायो जेनेबा ओमफ्रायहाय ओंखाम खालायफोर जायो। ओमफ्राय बिदिनो अमाखौ जोङो बारिफ्राव खाना दोनजायो आरो बेयो बोस बे ओ दसथा दसथा एगार'था गाहाम फिसा होनो नागिरो अमाया ओमफ्राय बे अमाखौ जों एसे, मास मोनबासो नेनानैनो जों माने फानहरनो हायो आरो बिदिनो मासेयावनो दुइ हाजार तिन हाजार गाहाम मोनो,
औ औ औ
बिदिनो जोङो अमा बिमाखौबो फुथारनानै फाननो हायो आरो गथायै फानहरनो हायो औ औ ओमफ्राय बिदिनो जों माने गोबां फैसा खामायनो हायो आरो अमाजोंबो,
ओ औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा मिथिनाया माबाफोर बेफार फालांगि दंब नामा एसे फोरमाय होद
औ दे हागोन नोंथां औ औ जों नोंथाङाथ जिखिनि बाथ्रा बुंबाय आं बेखौ बुंथला ओओ जोंहाथ गोबां दङ बेफार खालामनो होमबा नोंथां नङा होमबा औ जोङो जेनेबा थाइजौ बिफां ओ थाइजौ थाइजौ आफेल बिदिनो ओ खमला लेरखस जों बेफोरखौबो बे बेफार साननानै लायो आरो नोंथां
औ
औ थाइजौखौथ जोङो ओ फिफां गायनानै लाबाथ जोङो फिथाइखौ मोननानै जोङो फाननो हायो नोङा होमबा नोंथां
औ
जोङो गोबां थाइजौ बिफां आबाद मावनाय जाया आबाद मावबाथाय जोङो गोबां फिथाइबो मोननो हागोन आरो थाखा फैसा फै फैसाफोरबो मोनगोन गोबाङानो ओ बिदिनो आबाद मावनाय होनोबाथ नोंथाङा मिथिजोबखायोआानो माबायदि आबादखौ माबायदि मावो माबायदि जि दाङो बिदिनि बागै जोंहाथ आबाद मावो आबाद मावोबाबोथ जोङो बान्था मोनो नङा होमबा नोंथां पदमरसि बान्था मोनलाय ना नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो आबादखौ मावनांगौ आरो आबाद मावबाबो जोंनि ओ गावनि लाइफआव गावनि थांखिखौ जोङो हो सोनो हायो आरो जोङो गावनि गावनि ओ गावनि गावनि रोंगौथिखौबो जोङो बे आबाद मावनायनि आबाद आ मावनानैबो जोङो गावनि रोंगौथिखौ जोङो सिनायथि होनो मोननाय जायो आरो आबाद मावनानै जोङो सिनायथिबो मोनो
औ
सायाव होनबाथ बांसिन आबादखौ जोङो गय नारें था थालिर लेबु बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन नुसै आरो नों
औ औ औ
औ दैज्लां बोथोराव मा मा गायो नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जोंहाथ दैज्लां बोथोराव बिदिनोसै गयथ जोंहा दैज्लां मेस सें जों खोथा गैया जेनेबा गया थाइबाय थाखायो नालाय ओमफ्रायहाय होमबाबो गायनायनि गायनायाव समाव बेखौ माने दैज्लां बोथोराव गायनांगौ जायो आरो
औ औ
औ
जोंहा मेसें मेसें बोथोराव फाथोखौ गायनाय जायो खोमाने नोंथां
फाथोखौथ मेसें बोथोराव गायनाय जाया फाथोखौ दैज्लां बोथावसो गायनाय जायो
अ अ अ बिदिनोे ओ थेमसि थे थेमसिफोरखौ मा ओ मायाव गायनाय जायो नोंथां ए फोरमायना होन हागोन नामा
थेमसिफोरखौ जोंहा बेखौ मेसें बोथोरावनो गायनाय जायो नोंथां
औ औ औ
औ माने माइफोर माबाफोर गायखांबाथाय बे माइ गायखांनो हायावनो ग्रोब माने थेमसि फोनानाय जायो आरो
अ थेमसि बेसर सिबिं बेफोरखौ जों फोनाय जायो आरो
औ औ औ बिदिनो बेबो बांद्राय खस्थ' नङा आरो थेमसिफोरा माने इजि प्रसेसावनो जानाय मोनसे आबाद आरो बेफोरो
औ औ
औ ओमफ्राय बेसर बायदिसिनाफ्रा औ।
बेफोरबोथ' जोंनि मोनसे आबाद नङा होनबा नोंथां। औ बेख बेफोरबो जोंनि मोनसे बर'-बर'नि जोंनि मोनसे आबाद होनजायोआनो नोंथां गोबाङानो मावो नोंथाङा बेखौ मिथिखायो।
औ।
नोंथाङा ओरैनो ओ ओरैनो दा मा मा ओ आबादाव मा मा मा बेसे फाननानै बेसे रां मोनखो मा मा फानखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आबाद होनोबाथ' जोंहा नारेंआनोसै। बे नारेङाथ' दा दामानो गैया नोंथां बिदिनो बस्थायाव थिनस' फारस' गाहामल'। दुइस' थिन्स'।
औ थालिद थालिरदा नोंथां? ओ नोंथां आंथ' बिदिनो थालिरबो गायो बिदिनो गय बागान, नारें आं नोंनो नोंथांनो थालिर बागाननि बागैनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ देनाय।
औ नोंथां जोनाथ' थालिर होनोबाथ' थालिर बिदाङा थाइसे ओ आखासेयाव दस थाखा गाहाम मोनो आरो। गोमोनखौ फानबा औ। बिदां दांसेयावबाथ' जोङो बिदिनो सारिस' फासस' सातस' गाहाम मोननाय जायो आरो। बे दा बिदिनो दस था गाहाम एगार' आखा बिदिनो जायोनो होमबा नोंथां।
औ औ।
औ औ। होमबा नोंथां बेखिनि ओ जोंनि आबाद मावनायनि सायाव जों बेखिनि रायलायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां।
औ दे दे नोंथां दे औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि
दे गोजोनथों।